औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दा फ्रियानो दंथ'यो औ ओरै
औ।
ना
आंबो फ्रियानो दङ' नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरो। औ खोनादों। ओ अब्ला जोङो साफार खेथिनि आयदायाव सावरायनोसै नङा होमबा? खोनादों नोंथां।
औ सावरायनो हागोन दे। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओं अब्ला जों साफात खेथिनि आयदायाव औ बुंलाय नोंथाङा
औ बुंलाय
हेलौ ओ नुनो माने नोंथांनियावनो सोंग्रोसै नामा आङो? औ खोनादों खोनादों दा माने गिबियावनो माने नोंथांनाव सोंगोरसै आङो माने साफात होननानै बुङोब्लाथ' माने गायजेननायनिफ्राय लानानै माने बिदिनो बिफां देरजासिमखौनो एसे फोरमायग्रोदो नोंथाङा
औ जोङो होनबा सापारखौ जोङो गिबियावनो मोननै रोखोमनि अ जावै गोरनो हायो आरो बिफां खालामनो थाखाय ओ बेगरनि मोनसे जावैनो हायो आरो कातिं जायखौ खौ होनो ओ जोंहा दा-दालाइखौ हास'नानै ओ थुनायनि फाय मोनसे दङ' आरो मोननै अपसनाव गायनो हायो आरो आंनि मोनथिनायाव आरो। खोनादोंना नोंथां? ओ ओ बेखौ जों बेहाय गानो हायो आरो ओमफायो गिबियावहाय जों बेखौहाय ओ फुलि जावैनानै नै बोसोरसे नहले बिदिनो सात मासफ्रावबो अबावबा अबावबा देरो आरो सात मास आत मास फ्रावहाय स साफात फुलिया औ। बेनि उनावहाय जोङो देरनायनि एसे देरनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय गायनो हायो। यो आरो। गायखांनायनि उनावहाय जोङो गायनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय जोबोर आबदाल ला-लानांगौ आरो ओ साफाराखौ जेरैहाय जोङो बिनि थाखाय ओ बांद्राय दैबारि एबा दैनि जायगायावहाय जाया आरो साफा बिफांआ एसे बालासिया जानांगौ ओम फाय एसे बोरि रोखोमनि जानांगौ आरो हाया।
औ नों
ओम बे साफादखौ गायनो थाखाय आरो। ओमफ्राय साफार साफार खौ जों ओ एसे ओ मा होनो दिडसटेन्साव गायनांगौ आरो जे एसे गोजान गोजान ओ, बेसेबां मिटार जागोन आं मिथिया इसेबांहा गायनांगौ आरो जेनेबा एक हाथ बिदिसो एक हाथ होनोमोन नामा बर'आवबायदिसोआव गायनांगौ, बेखौ आरो बेखौहाय जोङो बेखौहाय, गायनानै जेब्ला जोङो, साफताहाय ओ दालाय खाहां जेनेबा जों गायखांनानै सापाता थांनायनि ओ थांनायनि ला लामायाव फैबाय अब्ला जोङोहाय बेखौहाय मोनसे स्टेप खालामबावो ओ जे अबा अबेबा मोनसे मोनसेल' थं थं थाङो नङा होमबा साफारफ्राथ'
औ नंगौ नोंथां,
बेखौ दा लेखा होनो थाखाय जोङो गुदिआव बेहाय मोनसे ओ एसे गोजौ ज'राव गेजेर जरावहाय बसना होयो आरो एसे सिफाय दुमना होयो आरो साफत दालाय खानो थाखाय। ओ ओमफाय ओ मा होनदों नोंथाङा?
ओ अब्ला नोंथाङाथ' माने गायजेन माने फुलिनिफ्राय माने देरनाय माने बिलाइ खाजानायसिम नोंथां माने गोबाङैनो फोरमायलांबाय। आरोबाव नोंथांनाव माने मिथिनो लुबैदों जे माने मा होनो जेनेबा बिलाइआथ' खाजानायसिम जाबाय
अ बि नोङा ओ बेखौहाय आरोहाय नोङो ओ बे बिनिफ्राय गायनायनिफ्रायहाय बस'बाय बस'नायनि उनावहाय आरो देरबावनांगौ आरो जेनेबा नों बेखौहाय बोसोरसे बोसोरनैयावथ' जाया नालाय दसे एसे गोबाव नांगौ आरो बोसोर थामसोआवहाय नोङोहाय बिलाइ खाजाहैनाय जायो आरो जेनेबा मोजाङैनो आरो। ओ बेखौहाय देरनो थाखाय नोङो आजिखालि बियो ओ जेनेबा आथिखालावथ' बुहुत केमिकेल प्रदाक्ट ओंखारनाय जाबाय नङा होमबा थाब देरनो थाखाय ओ औ औ गोबां माने मेडिसिन ओंखारबाय आरो बेफोराव थाब थाब देरहैनो थाखाय थाब थाब बिजौ ओं ओंखारनो थाखाय बेफोरबायदि बरननाय जाबाय आरो बेफोरखौ होयोबा माने जोंहा थाब बिफांफ्रा देरो आरो।
औ नोंथां औ अब्ला माने बे माने फुलिनि फ्राय माने बे फिफां बिलाइ खाजानायसिम जानो बिसिबां गोबावसिम नांगौ सम होन्दोंमोन नोंथाङा?
औ बोसोरथाम नहले आराय आराय बोसोर औ खोनादों नोंथां। बोसोरथाम नहले आराय बोसोर इफोरबायदि ओ आराय बोसोरफ्रावनो खाजायो आरो माने मो
अ माने बे बेसिम समाव माने देरनानै माने खाजेनानाय सम
ओ खाजेन जानाय सम जाहैयो आरो ओमफाय बिनिफ्राय नोङो जेसेबां गोबाव था थाङो बिफाङा एसेबां नोङो प्रफिट जाहैयो आरो दालायफ्रा बारायगोन। बारायनायनि उनावहाय नोंनो बिज बिजौखौ बुरजा मोनबावगोन बेफोरबायदि जाहैयो आरो
नोंथांनाव सोंथिं सोंबावनो आं माने जेनेबा साफात जेनेबा खाजानायसिम जबाय नालाय माने साबेसे माने सुबुंफोरा माने बांसिनानो माने नोंथां नोंथांनि मिन मोनदांनाय बा मोनथिनायाव माने साबेसे सुबुंफोरा माने खायो आरोना सापातखौ? आरोबाव माने खानानै बि बिथांमोना माने माबायदि रोखोमै माने साफातखौ दोनहैयो बा दोननांगौ? बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों गुसुङैनो औ
औ मिथिनो हागोन। नोंथाङा ओ साफातखौहाय जोङो खानो होनोब ब्ला जोंहाथ' सोरबा गोबां गायो सोरबा खम गायो नङा होमबा साबारगौ जेनेबा आङो होनसै आरो मोनसे ओ बिगानैसो ओ जायोबा बिगानै बिगाथामसो जायोबा जोङो साब्रै साबा खानांगोन सयजन खानांगोन आरो नोङो ओ थाब थाबबो खानो हायो नालाय सोरबा खमबो खायो बेफोरबायदि थायो ओम ओमफ्राय बेखौ खानो थाखाय जोंनो मोनसे आगजुनि गोनांथि जायो जायखौ जोङो ख' इदि बुङो आरो ख' साफाद ख' इदि बुङो आरो ओ ओं बेफोर बेफोरखौहाय जोङोहाय मोनसे दुरुं जों खानानै ख'खौ खानानै जेनबा सोरबा खर'आव लायो सोरबा ओरै साइद फारसे आलायनानै लायो आरो बेहाय लाना- लानानै जोङो माबायावहाय मोनसे जायगायावहाय साया जायगायावहाय दोनथुमनांगौ आरो बिजौखौ जेब्लाय ओ रानिनि आरो साया जायगायावहाय नङाब्ला हले जानला मोनला दोनबाथ' रानगोन नङा होमबा
औ औ ओ नोंथां नोंथां आरोबाव नोंथांनि मिथिनाय माने साफादखौ खानानै दोनखांनायनि उनाव माने बेखौ माने गावनि जायगायावनो माबा मोनसे खालामोना बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोराव हरो बिनिफ्राय माने माबायदि रां मोनो बेखौ एसे मिथिबावनो लुबैदों नोंथांनियाव
औ ओ आंनि मिथिनायावबा ओ नोङो जेनखा मोनसे एहाय ग्रुप रोखम थायो आरो सोरबा इन्डास्ट्रि खाथिना ओ खाथियाव हैनो हायो ओमफ्रायो गोजाननिया माने मिलायलायना माने गारि गारिथ' थायो नालाय आजिखालि गारिफोरजों लांना हैनो हायो आरो ग्रुप लानानै ओमफ्राय बेफोरो बिसोरोहाय मोना ओ जेब्ला जोङो सानसे खानांगौ नालाय साफादखौथ नङाब्ला हाजिराफ्राबो प्रब्लेम जायो नङा होनबा खाग्राफ्राबो सानसे खानानै बेलासियावहाय ओ ब्रै बाजि एबा बा बाजिसोयाव बिसोर लांफैयो आरो लांफैयो आरो लांनानै ओ गावसोरनि जिखुनु फेक्ट'रि एबा ओ इन्डास्ट्रि बेहाय लांनो हायो आरो गिदिर गिदिरावहाय ओमफ्राय नों निजे ओ माखासेफोरनाथ' ओ सोरबा ग्रुप बानायनानैहाय फेक्टरिफोरबो बानायो नङा होमबा जाय खौहाय ओ जोङोहाय बिना केमिकेलनिबो बानायो अरगेनिकबो बानायो नङा होमबा? ओ बेफोर अरगेनिक आवहाय माने केमिकेल बुस्थुखौ सोआ आरो ओ माने अरगेनिकल' बानायो आरो इदि माने इन्डास्ट्रिबो थायो बेफोरावहाय नों लांनो हायो आरो हरनो हायो बिनिया बेलेग जायो आरो प्रडाक्टआ
औ अब्ला माने बेफोर माने फालांगि खालामनायाव माने माबायदि माने मुलाम्फा मोनो बेखौ
औ औ माने औ हागोन साफादावहाय ना बुहुत ओ मोजाङै मुलाम्फा थायो जोंहा मोजाङै मावनो हाबा ओ बिनियावहाय जोंहा लस जाया आरो बांसिनानो ओ गोसोबायदि नोङो ओ बेखौहाय माने गाज्रि जाया नालाय बे बिफाङा थाबैनो बेहाय माने जोङो दै प्रबल आरो ओ मुलि बायदिसिना होबानो जेनबा जों केमिकेल लाइनाव थांबाय नालाय केमिकेल जिखुनु होनो हायो नों जेनबा मुलि सुलि गासिबो होनानै माने नों बेनिफ्राय बुहुत मोजाङै इनकाम खालामनो हायो आरो इनकामावहाय बुहुत फैयो आरो बेहाय माने मोनसे कुन्टेलावहाय नोङो पास हाजार सारि हाजार मोनबाबो बहुद जायो आरो मासाव मोनसे खागासेयाव ओमफ्राय साफादखौहाय मास मोनसेयावहाय खेनब्रै खानाय जायो नङा होमबा ओमफ्राय नोङो ओ खायसे हारि सानथामबो ला हायो लानांगौ जायोबो आरो खाग्राफा खा हायाबा ओ बुरजा सफारबा आरो
औ अब्ला नोंथांनाव मोनसे आरोबाव कुइसन सोंनो लुबैदों माने जाय साफातफोर खायो मानो होन बिसोरो मानि ओ आइजोफोरल' जायोना हौवाफोर जायो आरो बिसोरनि माने बिसेबां दरमा माने बिसेबां बेथन होनाय जायो आरो ना माने हाजिरा हिसाबै
औ ओ जोङो माने ओ खायफा बांसिनानो आइजोफोरखौ खायो आरो ओमफायो गुबुन गुबुन हौवाफ्राबो खानो गोसोबा खानो हायो जेबो प्रब्लेम गैया एहाय गावनि ओम मोजां एबा खानो मोजां मोननाय थायो नालाय मोजां मोनै खानो मोजां मोननाय ओ जायफ्रा खानो मोजां मोनो एबा रां खामायनो सानो बिसोरो खायो आरो खानो हायो बेहाय जेबो हौवा हिन्जावनि प्रब्लेम गैया एबा माबा गैया आरो ना फाराग गैया औ ओ बेखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो ओमफायहाय ओ जिखुनु दरमाहा होनदों ओ खायसे ओ प्रडाक्ट गिदिर एबा फेक्टरि गिदिर इनडास्ट्रि गिदिर फोरनियाहाय गाव गावनि ओ मोनसे थाखायो नङा होमबा बबेबा गिदिर गिदिर बा दानिया बिसिना ओ खोनानायाव आरो आंनि खोनानायाव बेहाय ओ गिदिर गिदिर बागाननिया ओ माने मास मोनसेयाव होयो होननानै खोनानाय मोनदों आरो ओमफायो ओ एसे फिसा फिसौ बागाननियाहाय माने दिनावनो ओ थामजौ ओ थामजौ बा थामजौ बाजि इदिसोआवहाय थांबाय होननाय खोनादों आरो आङो डेलि ओ हाजिराखौहाय आरो
औ औ अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नों बिथांनिफ्राय मानि गोबां खोथा मिथिनो हाबाय ना
औ औ गोजोन्थों औ ओं दे ओं दे